हेल' नोंथां औ खोनादों नों औ नोंथां औ नोंथांनिसिम गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिम
हेल' नोंथां औ औ नों नों नोंथाङा औ नोंथांजों दसे सम नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना आंजों
औ हागोन नोंथां
हेलो नोंथां औ नोंसा नोंथां उम औ नोंथांजों एसे जानाय लोंनाय बर'नि ओंख्रै जानाय लोंनायनि बागै एसे सुंद' सावरायनो सानदों नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन थारैनो
औ नोंथाङा बर'नि ओंख्रि होनोब्ला जेरै सबायजों साम' अनलाजों दाउ नारजिजों अमा बेफोरनि गेजेराव मा मोनसेखौ साबसिन मोनो नोंथाङा
औ नोंथां आं दा आं साबसिन मोननाया जाहैबाय सबायजों साम'जों आं जोबोद मोजां मोनो बिदिनो आ सबाइजों साम'खौ जानो आं जोबोर गोथाव मोनो आरो नोंथां
औ औ सबायजों साम'जों जों बोरै सङो एबा बोरै आगजु जेरै मा संनायाव आगजु बाहायनाय जायो बेफोरखौ एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन ना नों-
औ नोंथां हागोन जोङो दा सबायाइजों साम'स संनो थाखाय हायो जोंनो ओ सबाइ आरो साम' नांगोन नङा होमबा जों दा ओ सबायाइखौ साम'खौ जोङो दैमाफोरनिफ्राय बा दंग' एबा फख्रिफोरनिफ्राय जोङो खन लाना फैयो आरो बेनि उनावहाय जोङो बे खौ खन्ना लाना फैनानै बेनि मैला फोरा खारथो होननानै जोङो हर सेबा हरनै जोङो सोमनानै दोनग्रोयो आरो साम'खौ बेनि उनावहाय जोङो बे ख बेनि थाखोनखौ जों गारो। आरो बिनि उनावहाय बिनि लेन जायखौ जों सोबनानैसो जायो नालाय। ओ बिनि उनावहाय जों बेनि लेंजायखौ जोङो ससे दानस'नांगौ आरो। बिनि उनावहाय जोङो मोजां मोजाङै बेखौ ओ सानद्रियाव लानानै हुख्र' हुख्र' सुनांगौ। ओ बेनि आइरन फोरा जाहाथे खारो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै एवफ्रामनांगौ आरो आरो बेखौ जों सबबायदोसो संगोन नालाय बे सबाइखौबो जोङो दसे सम सोमना दोननांगौ। गोन बेनि गोसोम बिगुरा खारो जाहाथे खारो। बेनि थाखाय जोङो सोमना दोनबाय बेखौ खौ सोमना दोननानै जोङो खायफा खायफा रुयो खायफा खायफा खायफा रुवालासिनो बिदिनो संनाय जायो आरो। जों दा रुनायनि बेलायाव थांबा जोङो बेखौ कुकाराव रु बाय एबा सोरबा अराव संबा अ दाबल ओ खान्थाफोराव होनानै रुबाय इदिनो रुना लाखा रुना खारै होना ने आरो जोङो सबाइखौ मोजाङै एव एवफ्रामनानै ओ सामुखौ मोजाङै एवफ्रामनानै जोङो बिदिनो मस्ला मस्लिफोरखौ जोङो सबाइखौ मोजाङै एव होबा होबाय बिदिनो अंगार औ बिदिनो सबाय रुयनायखौबो होरोब होफाना होबाय बिदिनो जोङो गोबां मस्ला मस्लिखौ होनो हायो आरो जोङो जोंनि लकेल मोननाय धुन्दिया एबा गंगार धुन्दिया जों बेफोरखौ होनो हायो आरो नोंथां जोंनथ' दा ओ सबाय बा अनलाखा-अनलाखा रैयाव जोंनो खारै नांखाथारगौ नङा होमबा जोंनि बर'नि ओंख्रिखौनो जोङो खारै होननानै मिथिनाय जायो बिदिनो औ औ नोंथाङा दा खारैखौ माबोरैहाय बानायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां खारै बुङोब्लाथ' जों नि गामियाव गामि ओनसोलाव जेरै खारै थालिर बिफां मोना होमबा नोंथां
औ
थिग बेबायदिनो थालिर दंफां बुङोब्ला साबसिन खारै ओंखारनाय एबा थावसिननाय खारै बा कारा जानाय खारै आ जेरै आयथा आयथा थालिर बिफाङा साबसिन होननानै मिथिनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
थिग बेबायदिनो बे थालिर दफांखौ जेरै हाख्लायनानै एबा दान गायनानै जोङो बे थालिर बिफांखौ मोनसे जायगा एबा सानदुं नांनाय जायगायाव जोङो बेखौ दानफायनानै जेरै जिरनांगौ जायो आरोना नोंथां दे जेथ खांनायनि उनाव बे थालिर फस्ला एबा बेखौ जिरखांनायखौ जों एसे सम बेयाव फोराननानै एबा जों रानसान बे थालिर फस्लाया रानसान्दै जों बेखौ सम होनांगौ आरोना नोंथां बे समखौ नेनानै जि इ ओ जेब्ला बे खारै फस्लाया रानगोन दे अब्ला बेखौ खलथा एबा मोनसे जायगा सा फा सैनानै एबा उम लिरनानै बेखौ जायखौ बुङो कलथा बेबायदि खलथा सैनानै बेखौ थुबुर खालामनानै बेखौ खावनाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो बे खौ खावखांनायनि उनाव बे जुजाय जाय जा जुजाय हांगार जायो। बे हांगारखौ जोङो एसे ओ जो गोबौ जोरनायनि थाखाय एबा खारै गोबाबा उराय लाङिनि थाखाय एखौ दै एसे एसे होनानै जोङो सानद्रै सानद्रैयाव ना एसे एसे लानानै बेखौ नानांगौ जायो आरोना नोंथां।
औ
उम बे होमबा ओ बेयो एसे एसे लानानै नाब्ला माने गोबाव जोगोन एबा बेनि गोबाबा थाब जोबनाय नङा आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोल थिं बेबायदिनो खारैखौ बानायनाय जायो। जेरै आरो जा जों आबाद मावना मेसें बोथोराव आबाद मावनानै मोननाय बेसर साखलि एबा से उम साबाखौबो जोङो खारै महर लाबोननो हायो आरोना नोंथां। सो साव थिग बेबायद दिनो जा ओ बायदि थालिर बिफांखो जों सावनानै हांगार जुजाय बनायनानै नाना नै‌ हा थाल ओ जेरै मुस खारै महराव लाबो। थिग बेबायदिनो उम बेखौबो बेसर साबाखौबो सावनानै हांगार महर खालामनानै जेरै जोङो एसे एसे दै होनानै नानानै खारै महर एबा खारैयाव दोनजायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ ओ आ औ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोल जाय बेलेग आदबजों बनायनाय जायो नामा नोंथां?
अ' नोंथां नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो खारैखौ ओ सावनानै बिदिनो बानायनाय जायो आरो। आरो नोंथाङा अनला खारैख खौ बोरैहाय सङो एसे बुंनो हागोना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। अनला खारै बुङोब्ला थ' जोङो अनला खारैखौ गोथाव खामनो थाखाय जोङो माबा मोनसे जेरै ओ ना, बेदर बुङोब्लाथ' जोङो होफानो होफाब्लाथ' गोथाव जायो। ओ नङा होमबा नोंथां? उम थिग बेबायदिनो अनला संनोब्ला दाउ लाबोला दाउखो फासथावनो जों एवफ्राम दाउ बेदरखौ एवफ्राम ग्रोनना लाबाय। बेनि उनाव जोङो जा अनला संनो थाखाय माइरं नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो माइरंख खो जि मिनिट सो सोमना दोनखांनायनि उनाव बै‌ माइ रंखौ जि मिनिटसोनि उनाव बोखांनानै नो नै नै थाम ब्रै मिनिटसो बेखौ बोखांना दोननानै दै सरननो थाखाय बोखांना दोननानै बेखौ उम दोनथ'नानै जोङो जा मस्ला होनांगौ बेफोर मस्लाखौ बो थुमगोरना बुथुमना लानानै जोङो बेखौ जि मिनिटसो जाबा ग्रेडार मेचिं नङाबा दिंखि नङाबा उलारफोराव देना लानांगौ आरो ना नोंथां। बे गुन उम बे माइरंखौ देबोला जों जेरै अन गुन्दै बुंनाय जायो। बे उन्दै गुन्दै महर लायो आरोना नोंथां। बेनि उनाव जोङो जा खिनसा बेदर एवखना दोननाय बे एवफ्राना दैनि दोननाय बे ओम बे बेदर एवफ्रामनाय सारायावनो जोङो जाखिनि दै नांगौ बेखिनि दैखौ होहोनानै गदौ होनांगौ आरो ना नोंथां। बेनि उनाव गोदौ गोदौ थान्दै जोङो जा न'आवनो मोननाय अर्गानिक मोननाय एबा देरहाना उम दोन उम जेरै आबाद मावखांना दोनखानानै बुथुमना दोनखाना लाना हानाय जेरै उम मस्ला मस्लि होनोब्ला हाइजेङाबो गोलैयो नङा होमबा नों दां जेरै सामब्राम गुफुर फुर बानलौ जों बानलौखौबो न'आवनो आबाद मावनानै बुथुमनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां। हाइजेंखौबो न'आवनो आबाद मावनानै बुथुमना लानो हायो जेरै सामब्राम गुफुर खुलखौबो न'आवनो आबाद मावना बुथुमना लानो हायो नङा होमबा। औ‌ नोंथां जेरै बेफोर मस स्ला मस्लिखौ एसे एसे होनानै देनानै दोनखाबा दोनखाबाय जेरै जा ओ बेफोरनि अनगायैबो जेरै जों दखानफोराव मोननाय जिरा जालुक बेफोरखौबो इसे एसे होनांगौ नोंथां। बेनि उनाव बेफोर बखौबो इसे इसे होजोबनानै जेरै दैया ग्लब ग्लब गोदौब्ला जोङो जा अन गुन्दै देना दोननाय बेखौ गथा जायैनि थाखाय जों आखायदो इसे एसे दै बे दै गोदौनायाव आखायदों रिफि रिफि सारना होनांगौ आरो ना नों थिग बेबायदि नङाबा। बो जेरै जोङो खेब उम दै गुसुआव अन गुन्दैखौ गलाय खानानै खेबसेनो हो थानांगौ होखावबाबो। मोजां जायो आरो ना नोंथां! बेनि उनाव जोङो बेदिखौ दसे सम गोदौ होनायनि उनाव जोङो मोननोसै एबा मोननोसै समाव गोथाव जानायनि थाखाय न'आवनो मोननाय जेरै दुन्दिया गंगार दुन्दिया बेफोरखौ जोङो होजायो आरो ना गो। थावनि थाखाय नोंथां बिन बेनि उनाव दसे बे सम। थाहोनानै जोङो बेखौ उम उम जा जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ ओ बिदिनो जोंनिया गोबां मैगं थाइगं ओंख्रिफोर दङ नङा होमबा नों। बिथाङा ओ। दा मैगं गोथांफोरखौ मा माखौ जायो जायो एबा जानो मोनखो एसे बुंनो हागोन नोंथां।
औ आं दाथ' मैगं गोथांनि बुङोब्ला जोंनिया उम मेसें बोथोरावसो मुला बिलाइ उम एबा लाइ बिलाइ मोनजायो नङा होमबा नोंथां। ओम थिग बेबायदिनो जों आथिखालनि एबा दानि दिनाव मुला बिलाइ लाइ बिलाइफोरखौबो आगोथिया एबा थाब मोनजानायखौ नुनो मोनो आरोना नों नोंथां थिग बेबायदिनो। आंबो मुला बिलाइ आरो लाइ बिलाइखौ मोनजााजेनग्रोबाय आरोना नोंथां।
औ औ औ बिदिनो। जोङो हाग्रानि ओ हाग्रानि मेगं गोथांफोरखौ मा मा जेनेबा मा मा मेगं गोथां थायो एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा हाग्रानि?
औ हाग्रानि बुङोब्लाथ' जेरै जों खारदै खारै जानो होनोब्लाथ' जोङो जेरै ओंख्रै गोबाब जायखौ ओंख्रै गोबाब बुङो आरो खारदै। ओ खारदै खारैबो बुंनाय जायो थिग बेबाय। दिनो हाग्रानिबो न'निबो होफादेरनासो संनाय जायो नङा। थां थिग बेबायदिनो हा। ग्रानि बुङोब्ला खुथ्रा। थुनथुनि धरम। फुल मानामुनि मानामुनि बेफोरखौ लाफानानै आरो लाइ लाफा सजना बिलाइ फालें बिलाइ बे। खौ गासैखौबो लाफानानै जेरै जारिनि बेफोरखौबो लाफानानै जों खारदै खारै ओंख्रि गोबाब संनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ।
अ बिदिनो। जा जोंहा गोबां मैगं थाइगंफोर दोङो। आरो नोंथांनिफ्राय आङो बिदिनो। गोबां मैगं थाइगं एबा ओंख्रिनि बागै। सावरायनो मोननानै। जोबोद गो आसा। खालामो नोंथा थांजों आरो बिदिनो फिन थबसे सावरायफिननो मोनगोन होननानै ओ जोंना समावबो जाहोलांबाय नों थां जों बे। खिनियावनो जोंनि सावरायनाय खौ दोनथ' जासिगोन नामा?
औ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
औ दे।